हेल
औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदो नोंथां?
दङ बिदिनो नोंथां। ओरै'नो जिरायलाबायनानै दङ। बोथोरा गरमथारना ओंखायनो बिदिनो दङ आरो। औ
फबायबा नोंथां ओंखामफोर
जाखांनायाथ' जाखांबायमोन नोंथां।
मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' माबासो नोंथां खुमब्राजों नाजोंसोमोन नोंथां जोंना।
उम
औ ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दालाय?
जोंनाबो बेनो बोथोरानो नै गरम ना जिरायनानै दं नोंथां ओरैनो नै
ओमफ्राय ओंख्रिफ्रा मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया जोंना अनलाजों दाउसोमोन नोंथां।
अ गोथावानो माथो बिदिब्ला नोंथां।
गोथावमोन नोंथां गोथावालाय ओमफ्राय नोंथां खबरफोरा।
खबरफ्राथ' आंना बिदिनो मा होनबावनो आरो ना नोंथां। मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनोसै आरो माथो होनबावनो नोंथां गरम बोथोरबो आरो दैज्लांबो बिदिनोसै
औ
ओमफ्राय नोंथांनालाय मारै खबरफ्रालाय
एखेयानो नोंथाङा आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो मोजांबो गाज्रिबो
अ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय मारै जानानै दं नोंथां।
गायनाय फुनायाथ' जोंनियाव जोब्बायानो नोंथां
अ बिदिबाथ' गायनांगौ फुनांगौ गैथ'ला होमबा नोंथां नोंनाथ'
गैला नोंथां जोंना जोबबाय नोंथां नोंथांनि ओनसोलावलाय बोरै सोलिदों गायनाय फुनाया?
जोंनि ओनसोलावथ मा होनबावनो नोंथां बिदिनोसै खायसेबा हाबाय खायसेयाबो हायाखै जोंहाबो दंबावो एसेयनो नोंथां मानो होनोब्ला माथो नोंथाङाथि सालखुनथायाव हाजिरा मोननानैबो गोराबलै माथो माइ गायग्रा हाजिरा नागिरनानैनो हाइ रानजासै आरो औ हाजिराफ्राबो गोबां लानायखौ नुसै माने
औ
थाखा फैसाफोरखौहाय औ बिनि थाखायनो आवगायनो हाला माथो नोंथां आरो नागिरबाबो मोननोनो थाङा माथो हाजिराफोरखौनो नोंथां
औ ओ
औ
नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां
अ जागोन नोंथां
जोंहा बैसागु ब बैदि बैसागुआ जे बर'नि मोनसे गाहाय फोरबो
औ
दा बैसागुनि सोमोन्दोनि एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन दे नोंथां
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला बैसागुनि सोमोन्दै
अ औ बिदिब्ला आं बैसागुनि सोमोन्दै एसे फंनैसो बुंनोसै नोंथां
औ दे
औ बैसागु होनोब्लाथ नोंथां जों बयबो मिथिखायो बैसागुआ जाबाय माने मोनसे बरफोरनि गाहाय फोरबो आरो हारिमुवरारि गाहाय फोरबो आरो बैसागु बो थोरनि समावहाय जोंहा मा मिथिंगायानो महर सोलायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला बैसागु बोथोरनि समावहाय जोंहा मा बिफां लाइफफांफोरा माने माखासे गोजाम बिलाइफोरा सिरिनानै गोदान बिलाइ खिलिनायखौ नुनो मोनो आरो बे समावहाय अब्ला मा होनो बै समाव बैसागु जायो आरो बैसागु बोथोर खौ जोंहा बरफोरा माने गोदान बोसोर हिसाबै बरायो आरो। आरो जोंहा मा होनो बैसागुनि गिबि सानावहाय जोंहा मो मोसौ बैसागुखौ खुंनाय जायो आरो मोसौ बैसागुनि समावहाय जोंहा ओ बरफोराहाय मोसौ थुखैनाय जायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा माबोरै थुखैयो होनोब्ला जोंहा माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइ जेरै फान्थाव थाइखा जोगोनार लाव हालदै बायदिफोरखौहाय माने माला सुनानै बैफोरखौ माने मोसौफोरनो माने दोंसे दोंसे गानहोजोबो आरो आरो गानहोखांनायनि उनावहाय गोदोनि आबै आबौनि नेमखान्थि बायदियै देबसुनि हांगार एबा सारायनि हांगारखौ थोरसिफोराव हखनानै थाव गोथांजों माने लगायनानै बैफोरखौहाय माने औवानि हास हासुं एबा बिदिनो मा होनो फोथा थुग्रााब एसे मा होनो गन बायदि गोलाव दानानै माने मोसौनाव थुनाय जायो आरो फोथा बायदि ब्रे ब्रेनो बिनि उनावहाय मा बरफोरा मोसौखौ थु सफैनो थाखाय दैमायाव होलाङो आरो होलांनाय टाइमावहाय जोंहा सानद्रि एबा सानदांगाफोराव बैफोर मा होनो मिथिंगानि मोननाय फिथाइ जेरै थाइखा फान्थाव, लाव बैफोरोफोरखौ माने बिसोरो मोसौनाव सारनानै माखासे खुगा मेथाइ रोजाबनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिनि उनावहाय मा होनो मोसौ थुखैखांनानै फैनायनि उनावहाय बर'फोरा माने माखासे मा होनो दोरोङारि जानाय लोंनाय माने हाग्रायाव हाग्रानि मैगं-थाइगंखौ नागिरनो थाङो आरो जेरै जोंहा बैसागु बोथोरनि समावहाय सेजौ नैजिथा रोखोमनि हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं-थाइगंखौ माने बर'फोरा जायो आरो बैखौहाय बैसागु बोथोरनि समावहाय बर' बिदिबा माने मुलि हिसाबै जायो आरो आरो बि गोदोनि समावथ' बर'फोरा माबायदि जायोमोन जों बेखौ बारा मोजां मिथिला नाथाय आथिखाल मुगैायाव जों मा बैफोर जेरै गोखा-गोखै होनो बैफोर मैगंफोरखौहाय जों बेदरजों जानायखौ बांसिन नुसै आरो बेदर होनोब्ला जोंहा जेरै अमा बेदर दाउ बेदर बायदिफोरजोंहाय माने बांसिनै जायो आरो
औ
बेनि अनगायैबो जोंहा बैसागु बोथोरनि समावहाय बर'फोरा माने माखासे गुबुन गाननाय-जोमनाय गानालासिनो माखासे गावनि दोरोङारि गाननाय-जोमनाय गाननानै बिसोरो बैसागु बोथोरनि समावहाय रंजा बाजायै माने मोसानो ओंखारो आरो जेरै जोंहा मा बैसागु बोथोरनि समावहाय फाला रानलायलायनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो बैसागुनि गिबि सानावहाय बोराय बुरैफोरखौ मोसानायखौ जों नुनो मोनो। बिनि उनावहाय गथ' गथायाइ बिनि उनावहाय सेंग्रा-सिख्लाफोरा माने मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो बै बर'फोरनि गानग्रा-जोमग्रा होनना बुङोब्ला बैसागु बोथोराव गाननाय-जोमनाय होनना बुङो जेरै बर' हिनजाव फिसाफोराहाय जोमग्रा आर'नाइ दख'ना बायदिफोरखौ लाना आरो बैसागुआव मोसानाय जायो आरो मा हौवाफोरा बिदिनो गामसा गोदोनायाव आर'नाइ बैफो रखौ लानानै माने मोसायो आरो आरो मोसानाय टाइमावहाय बर'फोरा माखासे मा होनो खुगा मेथाइ खननानै रंजा-बाजा मो सानायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोंहा बैसागु टाइमावहाय बर'फोरनि माखासे मा होनो हारि हारिमायारि दामगिरि जायफोरखौ मा होनो ट्रेडिसनेल दामनाय बुङो जेरै बैफोरनि माखासे जे दामग्राफोरा जाबाय जोंहा खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बैफोरखौ बर' सुबुं माहारिया माने बैसागुनि समावहाय दामनानै माने न'खर न'खर मेथाइ खननानै मागिनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
बेबायदिनो माने बर'फोराहाय न'खर न'खर मोसायोमोन। सायो बैसागु फोरबोखौ फालिहरो आरो आरो बैसागुनि समावहाय जोंहा माखासे जानाय लोंनायफोर दं जेरै जानायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा फिथा सिथाव आरो बायदि बायदि रोखोमनि फिथा बैफोरखौ माने सावनाय जायो आरो आरो लोंनायनि बेलायाव जेरै माइरंनिफ्राय बानायनाय माथानि माइब्रानि आरो गोरान गिसि बायदिफोरखौ माने बाहायनाय जायो आरो नोंथाङाबो बिदिब्ला बैसागुनि सोमोन्दै माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ जोंहा बैसागुखौथ' गोदो गोदायनि आबौ आबैमोननि समाव जोंहा
औ
दान मोनसे गाहाम फालिबोनायखौ जों मोनथिबोयोमोन गिबियाव जोंहा मोसौनि मोसौखौ थुखैयोमोन दैमा बा दैसायाव लांनानै बेखौ थुखैयोमोन लोगोसे जोंहा लाव फान्थावनि माला गानहोयोमोन बिदिनो खुगा मेथाइ खननानै जोंहा मोसौखौ थुखैयोमोन बिदिनो से थारिखआव जोंहा मानसिनि बैसागु ओइदिनखालि जोंहा गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ मान सनमान खुलुमनाय लालायोमोन बेनि उनाव जोंहा गोदो गोदायनि समावथ' जोंहा खनसेयैनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जयैनो मोसानाय नै बैसागु फालिनायखौ जों मिथिबोबोयोमोन नाथाय आ आथिखालनि समाव जोंहा बैसागु फालिब्ला जोंहा नंगौ गिबियावनो आथिखाल आवबो मोसौनि बैसागुनो फालियो बिदिनो से थारिखाव गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय बिनि उनाव जोंहा आथिखाल बाहागोनोसै जेरै बोराया बोराय बुरै एक्सट्रा सेंग्रा सिख्ला एक्सट्रा गथ'फोर एक्सट्रा बिहामजो फा पाटि एक्सट्रा बेफोरबायदि बाहागो राननानै बैसागु फालिनायखौ जों नुनो मोनसै बेफोरबायदिनो गोदो गोदायनि समाव जोंहा बैसागु फालिनायाव गोबां रंजा रंजाबोयोमोन दामब्रा देग्रा बर'निनो दाग आगजु दाम्रा देग्रा जेरै खाम सिफुं सरजा सेरजा जथा
औ
बेफोरखौ लानानै जोंहा बैसागुखौ गाजा गोमजायै रंजायोमोन रंजायो आथिखालनि दिनैसिमावबो जोंहा बि-बिदिनो रंजायो नाथाय एसे सोलाय सोल'खौ नुहुरसै आथिखालनि समाव जोंहा गोबां जायगायावनो खाम जथा सेरजाफोरखौ बाहायनायखौ
औ
नुबांलिया माखासे जायगायाव जोंहा रेकरदिं रेकरदिं मेथाइ बा बक्सफोर लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनसै मोसानानै बैसागु फालिनायखौ जों नुनो मोनसै बेफोरबादिनो गोबांथार माखासे सोलाय सोल'खौ जों नुनो मोनसै आं सानो जे जों आथिखालनि समावबो जोंनिनो बर'नि दाम गाहाय दाम आगजु दामग्रा देग्रा खाम सेरजा जिफुं सिफुंखौ लानानैनो बैसागु फालिनांगौ
औ औ
जोंहा बेफोरखौ गारनायनि जाउनाव जोंनि दामग्रा देग्रा बर'नि दामग्रा देग्रा आगजुफोरा गोमालांनो हमो
औ औ
ओंखायनो जों बा बेफोरखौ लानानैनो बैसागुखौ फालिनो बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाथ'बाय नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिदिबा दोनथ'लायसै नामा नोंथां। औ दे